औ नोंथां खोनादों ना? औ आं दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां। औ बे आयदायानो जाहैबाय जोंना दैबाना। बे दैबानानि सायाव एसे सावरायलायनोसै नोंथां। औ दा बे दै बानानि सायाव आङो एसे फोरमायग्रोलांसै नोंथां।
ओं दे नोंथां फोरमायदो होमबालाय। खोनादों ना नोंथां? औ खोनादों।
औ दा जोङो दैबाना होनब्लाथ' बयबो मिथिखायो। बे दै बानाया माबोरै जायो। आरो दैबानानि खहाया मा मा औ नोंथां।
औ दाथ' आरो दैज्लां ना? मा होनगोन दैज्लां जुलाइ जुलाइ मासावथ' बोसोरफ्रामबो दै बानानि जेंनाया जोंनि आसामावथ' जाबाय थायोना।
औ नंगौ नोंथां दा औ बे बांद्राय जोंना अखा हायोबाथ' जों बयबो मिथिखायो दै बाना जायो। जेनाखि जोंना दा दा सुबुंफोरा बांबोनायनिफ्राय बांबाय बिनि थाखायनो न'फोर जेरै बिथिंबो न'फोर जानो हमबाय बिनि थाखायनो दैफोरा अखा हायोब्ला बोहैलांगारनो लामा मोनैनि जाहोनाव दा जोङो बांसिन दै
दैबानाफोरखौ नुनो मोनसै आरो।
दा बे दै बानाया जायोबा जोंहा गोबां खहा जालाङो। जेरैहाय दङ जोंना दालांफोरा बायलाङो आरो सोर निबा न'खरफ्रा लोमोबा जोंनि ओरै आबाद मावनाय बा दाउ अमा फिलांनाय बेफोर गोबांथार खहा जायो। औ नोंथां आरोबाव जोंहा बेफोर खौ बानायफिननोब्ला गोबां रांनिबो गोनांथि जाफिनो आरो औ बे रांखान्थियावबो जोंहा गोग्लैसोनाय जायो आरो। बुंनो थाङोब्ला बे औ नोंथां।
नोंथाङा इसे फोरमायदो नोंथां जोंनि एथिंथ' नै देग्लायो जों आंथ' उदालगुरिनि नालाय नोंथां।
औ।
उदालगुरियाव देग्लाय बांद्राय अखा हानाय जायाखै नालाय देग्लाय एसे रेखा मोनदों आरो दैबा न'निफ्राय नङाबा गामाखालि बोसोराव न'नि दाउ अमाजों लोगोसे आरो फुख्रिफोराव हगारनाय नाफोराबो नाफोराबो दैजों उसिनानै ओं उसि नानै आलदा बेलेग जायगायाव बोहैखारलांनानै गोबां खहा जायो आरो आरो माइ गाय माइ गायनायफ्राबो दैजों बाला बुखारबोनानै खोबसिन जाना नै सेस रानजिंनाय। आरो गोदान गायफिननांनाय। गोबां खहा लाबोदोंमोन आरो
आरो जोंना ओरै दाउफोर फिनाय अमा फिनाय बेफोरखौबो जोङो खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां।
औ आरो लामा लामा सामा जेरैहाय हाजोफोर जायगा फोरखौथ' जों नुनो मोनो हा गिसिखानाय खुरखालांनाय जेनाखि स्कुलफोराव थांनाय माने बेफोरावबो जोङो लामाफ्रा गोथेयो ब्ला गोबांथार खहाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां आरो जोंनियाबो दैबाना जाबाथाय लामा दंग'फोरखौ सेस जावफुंजोबनांगौ स्कुलाव थांनाय बा खाथि खालानि ए से गोजान जायगा हान्थिनायाव गोबां खहा लाबोयो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
थांनोबो गारिजों बा गोजान जायगायाव थांनोबो गिनांगौ जायोना। दै बांद्राय अखा हायोबा जेनेबा दै बोहैयोबा लामायानो माने दैजोंनो उसियोबो नालाय हान्थिनायाव खहा जायो आरो बे दै बानानि जाउनावनो जोंनि गामि खाथियाव बै गामा खालि बोसोर जेरावहाय दालां बायनानै सानै मानसिनि जिउबो जोबनाय जादों आरो बेखौ जों
औ। बेबायदिनो गोबांथार खहा खालामो आरो दै बानाया।
आरो जेनाखि जों खहा जानाय बेखौ सुफुंफिननो थाखाय बिराद खस्थ' औ समबो नांगौ आरो जोंना रां खान्थिबो गोग्लैसोनाय जायो आरो जोंना ओरै
दाउ लानाय अमा लानाय बेफोरजोंथ' जोङो दा गोबांथार रांफोरबो आरजिनो हायो नङ होनबा नोंथां औ दा बेफोरनो बे दैबानाजों बुखारलांजायो। बिब्ला जोंनि बे न'खर खुंलांनो जों माजोंहाय जोङो सुंथानो न'खरखौहाय बेफोरबायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां औ
औ आरो जोङो नुनो मोनबावो सोरनिबा सोरनिबाथ' न' सिंफोराबो दै हाबजोबनानैहाय माइ दोननाय बेफोरखौबो सिजोबनाय बा बुखारलांजानाय जों नु-
औ नोंथां औ जोंनियावबो बिदिनो जादों।
औ
नुयो नालाय नुयो नोंथां नुयो दै बानि जाउनावनो जानो दोननाय माइ आरो न'खरनि माखासे गोनां मुवा संख्रि बानलु फोराबो बोहै खारलांनानै गोबां खहा जानायखौ आंबो नुनो मोनदों आरो।
औ
आरो उन्दुनो थाखाय जायगा गैयै माबा दंफां सायाव थानांनाय बेफोरखौबो नुनो मोनदों आङो।
औ नोंथां नंगौ दा जोंना दै बोहै खारलांनोनो लामायानो गैला नालाय जेरैथिंबो न' जाजोब्बाय बा जोंहा ओरै आबाद मावनाय बा बेफोरबायदि हाफोरखौ खोनानै लासैथ' बिनि थाखायनो जों दा दहलाफोरखौबो नुनो दैआ माजों बोहैावोन बेनि थाखायनो जोङो दा बांसिन दैबानाफोरखौ नुनो मोनसै आरो। औ आरो दैबाना जायोब्ला औ
दै बाना होनोबाथ' जों बिनि आंखाल जोंनियाव मा मा खहा खालामलांदों बेखौथ' जों बुंनानैबो फोजोबनो हाबावासो
औ नंगौ नोंथां।
खालाम लाङो फारसेनिफ्रायनो खहा खालामलाङो आरो दै। जेनेबा जोंनाथ' नै जामफै सिङाव हा दं बे हाखौबो बे दैबाना फ्रानो दाहार बोहैलांनानै बुखारलांजोबो
औ नोंथां नंगौ
बुखारलाङो
औ
आरो अमा दाउफोरखौबो बुखारलांबावोसो
औ आरोबाव जोंना ओरै जानो थाखाय आबाद मावनाय जेरै दानि बोथोरावथ' नोङो जोंना दैज्लां बोथोराव जोगोनार खुमब्रा सबायबिमा बेफोरबायायदि बायदि रोखोम रोखोमनि आबादफोरखौबोथ' जों गायनानै लायोथ' न'खरावहाय। बेफोरबो जोंना नस्थ' जालांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बिदि दैबाना जानानै जिहेथु आबादफोरा नस्थ' जाजोबोब्ला जोंना मैगं थाइगंनि दामफोराबो बारायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेफोरबो रांखान्थियावहाय जोंना गोहोम खोलैयो आरो नोंथां। औ नोंथां। आरोबाव जोंहा औ नोंथां।
नोंथाङा बहानि होनदोंमोन।
आङोथ' ओरै जोंना क'क्राझार साइदजोंनि नोंथां
ए नोंसिनिथिंथं होमबालाय गोबां खहा जायो जोंनिफ्राय बांसिन जायो जोंनि उदालगुरिनिफ्राय बांसिन दै बाना जानाय। खोनायो नोंसिनि बिदिनो खहा जानाय नुयो औ
थां जोंना ओरैहाय ओ संकसफोर होननायफ्राबो जोंना दैबाना जाबाथाय बुंजोबो आरो आरो जोंना ओरै दंबावो ओरै ओ गौरां जिहेथु जों गौरां दैसा होनना
फैसा मोनबा बेबो बुंफबो आरो
हाफोरखौ खुरखालाङो औ दा बेबायदिनो जों गोबां रोखोमनि खहा नुनो मोनो आरो दै
दैबाना जायोब्ला जोंनियावबो बै जोंनियाबो बै गोरोन्दै होननाय दङ जोंनि उदालगुरि खाथियाव बे जायगायावबो
जों उन्दै समावनोमोन आरो बे समावबो ट्रेन लामायानो बायलायलायनाय गोबां खहा खालाम
दिनैसिमबो बिनि खाथि खालायाव थानाय जायगाफोरा दैजों बुखारजानाया दासिमबो मोजां मोजां जानायखौ जों नुनो मोनाखै आरो
औ औ आरो बे हाजो हाजो खाथि खालाानथ' हाजोफ्रा गिसिखायो लामाफ्रा बायजोबो आरो
औ नोंथां नुदों आंबो
औ नोथां
खन्द' होननाय दङ बे जायगायावबो बिदिनो गोबां रांखावरि आंखाल जेंना जानायखौ नुबोनो मोनदों
औ बैरोस जेखौ जों खोनायो बैराखन्द' नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
औ बेथ' मोजां बिराद मोजां जायगा बेथ' आरो बेरायथावथावबो बेफोरबो दा अखा दैबाना जानानै दा जायगाफोरा लेथ्रा जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो औ थां बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां
औ जोंना समाबोथ' जाहां जाबाय दा नोंथांजोंहाय आङो दैबानानि सायाव सावरायनानै बे दैबाना जायोबा अब्ला जोंहा मा मा जेंना जायो आरो मा मा खहा जायो बेफोरखौ हाय सावरायलायनानै आं बिराद आं मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरो नोंथांनिसिम बेनि थाखाय ओंखायनो आं नोंथांखौ हामबाय होनबाय औ नोंथां
दे होमबा नोंथां दोनथ' जालांसिगोन
ओं दे जागोन बिदिब्ला।